दा हेल
हेल
अ नोंथां
औ नोंथां खोनादों नामा नोंथांआ।
औ खोनादों दे नोंथां
आ होमबा जों दिनै एसे बरनि ओंख्रिफोरनि सायावनो एसे सावरायसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ जागोन नोंथां
बरनि ओंख्रि होनोबाथ जोंना नाम्बार वानाव अनलायानो जाहैबाय नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अनला सबायाइ दाउ सबायजों साम नारजि अमा इफोरनो जोंना बरना ओंखाम ओंख्रिया
औ नोंगौ नोथां
अनला ओंख्रि बुङोब्लाथ गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा
औ नंगौ
अनला ओंख्रिया गोदोनिफ्रायनो फेमास आरो जि माने गोथावबो दानो गासै जों बर बर हारियानो अमा ओ‌ मा होनो अनला ओंख्रि होनोबा सोबबो गोथाव मोनो नङा
औ नंगौ नोंथां
अनला ओंख्रिखौ जोङो बहुद मैगं फोरजों बो जायोना
औ जायो नोंथां
ओ‌ अनला मेवा अनला दाउ आरो जों बारसिखा बिबारजोंबो जायो
औ नोंगौ नोंथां
आरो खांख्रिखरलानि बिलाइजोंबो जायो बिलाइजोंबो जायो बायदिसिना बुहुद माने मुला गोरान फोरजोंबो जायोना।
औ जायो नोंथां मुला गोरानजोंयावबो जानाय जायो
औ बतजों जायो
ओमफ्राय दायो औ नोंथांनाव बे अनला ओंख्रिनि बागैनो आङो सोंखि नङा होमबा
औ औ औ
बिथांमोननि ओनसोलाव माबायदि अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय लानानै नङा होनबा गिबिनिफ्राय जागायनानै जोबजा महाय बियो माबायदि माने ओंख्रिनि महर मोनहैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
आंथ' बिदिथ' अनला ओंख्रिखौ संफेराखै संनाया मोनजानाय आं बहुदजों मोनजाबाय आरो आरो बिदि हाबा हुखाफ्रावबो जोंनि साइदावहाय माने बिदिनो अनलाफोरबो होयो सोरबा सोरबा माने सोरबा सोरबा सोरबा सोरनिबा हाबायाव माने अनलाफोर मोनजायो आरो जोंनाव।
नंगौ नंगौ थारैनो।
माने आरो माखासे माने गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि हटेल ओरै ओ बाजै हटेल, आइ हटेल बेफोराव थाङोब्लाबो माने अनला ओंख्रि मोनजायो जे?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ माने आं संनोथ' मोनफेरा खै खिन्थु मोनजाबाय आरो बहुद जोंनो मोनजाबाय माने बायदिसिना मैगं माबा ओ होनायै संनायफोरखौ मोनजाबाय आरो।
अब्ला नोंथाङा बेखौ माबायदिहाय सङो बेखौ फोरमायनो हानाय नङा नामा?
बेथ' आं हानाय नंला जिथु नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायलाय, आं माने सं फेराखै।
औ नंगौ औ। आं मोनथिनायाव माबायदिहाय सङो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै नङा होमबा?
औ औ औ।
जेब्ला जोङो अनला नङाबा बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंहाथ' गोबां माने बियो खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ संनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
जाय ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो संनो थाखाय बेसेबां बुरजा संगोन नों बेखौ मोनसे जखा लानानै जोङो माइरंखौ सोमनानै दोननांगोन आरो। सोमनानै दोनखांनायनि उनाव बेखौ ओरैनो जोङो ओ सरासनस्रायै बेखौ जोङो ओ थामजि मिनिट बा नैजि मिनिटसो सोमनानै लाबाबो जायो बेयो। बेनि उनाव जों बेखौ आरामनो जि मोनसे जेरै जों खिरखा नङा होनबा? बेफोराव सुनानै दैखौ ओ दैया गनाय बायदिबा दैखौ जों फसर गारनो थाखाय जों बेखौ दान्दिसे बा बा मिनिटसो जों बेखौ बा जि मिनिटसो जों बेखौ दोननाय जायो आरो‌ खेरखायाव अब्ला बै संनायनि जिखिनि दै नङा होनबा?
औ औ।
दैया बियो ओंखारबोगोन आरो ओंखारनायनि उनाव जों बेखौ ओ गोदोनि गोदोनि बायदि खोन्थानोसै आं नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
औ गोदो गोदाय मा खालामोमोन बेबायदिनो दैखौ सरगारखांनायनि उनाव उवाल नङाब्ला जोंहा दिंखि नङा होमबा? उवालखौथ' मिथियो जानांगौ नोंथाङाबो?
औ औ मिथियो मिथियो उवाला माने गोदोनि समाव थ' सबनिबो न'खराव थायोमोन नङा होमबा?
औ थारैनो बेखायनो आङो गोदो माबायदिहाय सङोमोन बेनि सोमोन्दै फोरमायनोसै।
औ औ औ दे।
अब्ला माने बेखौ जोंहा उवाल नङाबा बेखौ दिंखि नङा होमबा बेयाव देनानै लानाय जायोमोन आरो।
देखांनायनि उनाव जों बेखौ। ओ मोनसे जि गोरान जायगा नङा होनबा बे जोंनि लोंग्रा हमना ला थोरसियानो जा। बा मोनसे गामलायानो जा ना बेयाव जों दोनसिगोन बेखौ देखांनायनि उनाव आरो बेखौ जों गोरान जायगायाव दोननांगौ आरो बेनि उनाव। जायजों जोङो ओ संगोन दा हमनानै ला। अनद्लाजों दाउखौनो होनबाय जों नङा होमबा?
औ औ।
ओ गोदो गोदायथ' जोंहा बर'नि न'खराव बयनियावबो जोंहा दाउफोरा थाखायोमोन।
औ औ औ।
बो न'वाव दाउवा थायो नालाय बे दाउखौ जोङो। बुथारनानै नङा होमबा बेखौ फुनानै बेखौ आराम से गोदानानै लानानै बेखौ आरामनो बेखौ एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो बिदिनो थाव। होबाय बिनिफ्राय एसे हालदै होबाय मस्ला होबाय बेफोरबायदि। जोंहा एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो।
उम ।
बे दाउखौ माने बे अनलाखौ अ अनलायाव होगोन दाउखौ बेखौ जोंहा एवखांनानै लानाय जाबाय। दा बेनि उनाव बै जि अनला अन गुन्दै देना दोननाया बै देना दोननायखौ दानिया मोनसे सारायाव जोंनिया बेखौ दैखौ फुदुंसिगोन दैखौ फुदुंग्रोनांगौ दै गिबियाव जेब्लानि निया माने दैया गोदौगोन अब्लानिया बै देना लानाय जि अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ बै गोदौनाय दैयाव बेखौ एसे एसे माने सारस्रिनानै बा एसे एसे होबाय थानांगौ आरो होबाय थानांगोन आरो लोगोसेनो एरबाय थानांगोन नङाबा बियो खेबसेयैनो जुदि जयैनो होना दोनोब्ला बे अनलाया माने गथा गथा जागोन बेखौ जोङो गोदौहोलां एसे गोदौलायबाय औ आरो होलाय बाय एसे गोदौलायबाय आरो होलायबाय बेफोरबायदि खालाम खालामनो बेखौ जोङो ओ अनलानि महर मोनहोगोन आरो आरो बेफोरखौ गासैखौबो होखांजोबनायनि उनाव जोंहा मा खालामगोन दानिया जोंहा खारै नङा होमबा
औ औ औ।
खारै नङाबाथ जोंहा अनला ओंख्रियानो जाया।
नंगौ नंगौ।
बै खारै दानिया जोंना खारैखोबोथ सरनानै लाखानांगौ बै खारै- खौ जों दानिया सरनानै लासिगोन जेसेबांखिनि नांगौ होमबा बे अनला खारियाव बेसेबां जोंहा ओ नांगौ जायो बेखिनि जखानि जों खारैखौबो लासिगोन आरो होमबा बेखौ लाखांनायनि उनाव जेब्लानिया जों बै अन गुन्दैखौ औ होदोमोनना नोंथां।
औ औ
बे अन गुन्दैखौ जोङो दानिया होजोबखांनायनि उनाव बेयो बेखौ जोङो एरनांसिगोन आरो एरखांनायनि उनावनो बियो मोनसे अनला नङा होमबा अनलानि जि महर बे महरखौ जोंहा मोनबाय आरो बे महरखौ मोनखांनायनि उनावनो जोंहा जे खारै नङा होमबा बे खारैखौबो जोङो दिनै होसिगोन बेखौ ओ गलायनानै होखांजोबनायनि उनाव बे खारैखौ होखांनायनि उ उनावनो आरो बै एवफ्रामनानै लानाय जोंहा दाउ बेदर दङमोन
न'आवनो थायोमोन
औ बे दाउ बेदरखौबो दानिया बै गोदौबाय थानाय अनलायाव बेफोरखौ नानै एसे दासो सफैदों
औ
अब्लानियानो बेयो जोंनिया मा दाउजों अनला ना दाउजों अनलानि महरा मोनबाय आरो। नोंथां बेफोरबायदिनो ओ गोदो गोदाय आरो जोंहा अनला ओंख्रियाव मा होबावो दाथ' जों मिथिगौ नङा होमबा गंगार दुनदिया खोनादोंना नोंथाङा? बे जोंनि ओ बर' फोरनि मोनसे जानाय नेम मस्ला नङा होमबा बे जोंहा जि आइ टेगबो मोननो हादों।
औ
जिहेथु मोननो हानाय बे मस्लाया जोंहा जायखौ जोङो गंगार दुन्दिया होननानै बुङो आरो गुबुन गुबुन जायगायावबा नोंथांमोननि ओनसोलाव गुबुन गुबुन एसे जोंनाव बेखौ खासिधारा होननानैबो मिथिनाय जायो।
आदसा आदसा जोंनिथिजायथ' ओरैनो गंगार दुन्दियाखौनो बुङो
औ नोंगौ बै गंगार धुन्दियाखौ जुदि बे अनला ओंख्रियाव होयोब्ला जोबोरैनो माने मोदोमलायनाय जाबाय आरो बे नङा होमबा नोंथां?
आतसा आतसा
औ बेबायदिनो जि अनला बा अनलानि दाउ बे बेखौ बेबायदिनो संनानै जानाय जायो आरो नोंथां जेखिनिखौ मिथिगौ बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय।
आदसा आदसा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम एकदम माने आंथ' संफेराखैमोन नालाय। माने दिनै दिनै माने फुरा दिटेल्सखौ मिथिबाय आरो आं माने गासै माने बोरै बोरै बानायो दिनै फार्स्टनिफ्राय नोंथाङा बिराद मोजाङै बुंना होबाय
औ थारैनो नोंगौ नोंथां
एबाराव संनो हासिगोन आंबो नोंथां
औ बिदिबाथ' खोब ओ खोब माने मोजाङानो जाबाय नङा होमबा नोंथाङाबो आरामनो बेखौ माने ट्राइ खालामनो हास सिगोन दायो बेबायदिनो ओ माइरं खौ संना संना लानानै देनानै आरो नोंथां आथिखालावथ' जोंहा गोदोनि बायदि जि उवाल बेयाव देनायनि गोनांथियानो गैला जोंहा ग्रेन्दडार मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ नंगौ
ग्रेन्डार मेसिनावनो दानिया मिक्सार खालामनायनि गेजेरजों बे अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो।
औ औ
दा माने बैफोरबादि देबाय थानायनि जोंहा सम गैलिया आथिखालावथ' जोंहा समा माने गोबां
नंगौ नंगौ एबाराव आंबो ट्राय खालामनो हासिगोन नोंथां। माने बहुद मोजाङै फोरमायना होबाय नो बिथाङा।
औ अब्ला नोंथाङाबो बेखौ ट्राइ खालामदो नङा होमबा। जिखिनि ओ हादों अब्ला जोंहा दिनैनि जि सावराय ना बे
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ ओ
बेनिखायनो जोङो बे दोनथसै नामा नोंथां आरोबाव गोदोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां बिथांखौबो नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय एकदमबारे बेफोरबायदि नो फुल डिटेल्स खोनथानायनि थाखाय।
औ आं बुब्ला आरोबाव नेक्स ओ सावरायनायाव जाहाथे थाबैनो लोगो मोनो ओ बेखौ आसा खालामो नोंथां।
औ औ।
दां औ।